अ खोनादों
ओ नोंथांखौ माने ओ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय मोनसे आयदानि सायाव माने सावरायनो होननानै ओ कल खामनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा दसे सम होनो हायोब्ला। औ ओ जोंना आयदायानो औ आयदायानो जाहैबाय जोंना ओ मागो। जोंनि बर' सुबुंफोराहाय ओ जेरै बिसिना बर' सुबुंल' नङा जोंनि ओनसोलावबो गोबां मागोखौ फालियो। मागोखौ माबायदि फालियो बेनि बागै एसे गुवारै नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना? औ
हागोन नोंथां औ अ मा होनो मागो बुङोब्ला दा जोंनि बर' हारिफोरा गासैबो मागोखौ फालियो। आरो ओ मा होनो गुबुनाबो फालियो मानोना ओ बिदिनो जोङो औ मागो ओ जोंना मागो सम मोनफायबा जों गासैबो फिथा सौराय मा होनो देयो। बिदिनो देनानै फिथा ओ फिथा सावनानै गासैबो औ ओ औ बिदिनो गामिनि मानसिफोरखौबो जोङो ओ आलासि जानो लिङो बिदिनो जाहोयो बिदिनो ओमफाय आरो गुबुन मानसिफोराबो आलासि जानो लोङो बिसोरखौबो बिसोर बिसोरनोबो ओ जोङो फिथाफोरखौ होनाय जायो। औ बिदिनो जोङो दा बुंनो थाङोब्ला मागो मागो बुङो बा जोङो ओ उन्दैनिफ्राय लानानै गोदोर गासैखौबो ओ मा मा होनो बिदिनो अ माबानांगौ आरो जों मान होनांगौ। ओ मान होनाय जायो आरो जोंनि बर' हारिनि धोरोमाव बिदिनो जोङो गासैबो मान खनमान होनांगौ बिदिनो ओ मा होनो गाननाय जोमनाय जुदि जों गाननाय जोमनाय हनमान होनो हायोबा जोङो जों बे मागो टाइमावनो ओ जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो बिदिनो बोराय बुरैफोरखौ ओ मान लानांगौ आबै आबौमोनखौ मान लानांगौ। खुलुमनांगौ औ गासैखौबो जोङो मान लानांगौ बिदिनो जोंनि ओ बर'फोरा ओ फिथा बिदिनो औ सौराय ओ बिदिनो जोङो ओ औ बिदिनो ओ जोङो बिदि देनानै जों फिथाफोरखौ जानांगौ। सावनांगौ आरो होमबा औ बिदिनो ओ जोङो मा होनो गोबाङानो जोंनि बर'फोरा बेफोरखौनो जोङो जोंनि बर' धोरोमनि माबा होननानै बर' धोरोमनि मागो बिदिनो फालिथाय होननानै जों फालिनांगौ जायो आरो नोंथाङाबो हायोबा एसे फोरमायना होदो औ
औ जागोन नोंथां मागो होननानै बुंङोब्ला जोंना जेरै असमिया
औ
' बिदिनो जोंना फालिनायावहाय बेखौ फालिनायावहाय माने ओरैबायदि मोनसे फोरबो मोन जों मागो होननानै बुङोब्ला लासै सिगाङावनो हा जोंना अन दोनखायो आरो नोंथां मागोनिखाय जोंना जेरै जोंना बिदिनो महिलाफोर बिसोर महिलाफोराबो जोंहा मागोनि थाखाय मा आदि होनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो जोंना सोरनिबा न'खरावहाय सोरनिबा न'खरजों आलासि सोमोन्दो दं बिसोरहाबो माने न'नि जोंब्लाबो लोगो लालायनानै अमा आदि होनानै दोनो आरो मागोनि थाखाय जेब्ला जोंना मागो दान मागो समा मोनफैयो अब्ला जोंना ओरैबायदि माने खुसि जेरै फिथा सौराय जानायनि अनगायैबो जोंना जेरै ओ बिदिनो खाना जालायनाय जायो बिदिनो अमा फिना दोनखानायखौ जों बुथारो थिग बेबायदिनो जोंना माइब्रानि जुमाइसो फिनानै दोनखायो मागोनि थाखायबो जेब्ला मागोआ सफैयो अब्ला जों बै माइब्रानि जुमाइखौबो दिरुनना लाबोगोन बिदिनो फिना दोननाय अमाखौबो बुथारगोन एवना लागोन बिदिनो जोंना ज' गासैबो आलासि भागि बुंख' माने गासैबो आबै आबौ गासैबो माने ज'नो जोंना माने बिदि माने गुरखिया ओंखाम जानाय बायदि माने सावरि जानाय बायदि जायो आरो नोंथां आ बिदिनो जानायजों लोगोसे जोंना जेरै ओ मागो नालाय नोंथाङा जोंना जेरै मागो होनबाथ' फिथा सौराय जानाय जाखायोआनोखा बिदिनो जोंना फिथा सौरायखौ माने गोबां रोखोमनि बायदिसिना रोखोमनि मानि फिथा सावनाय जायो आरो जोंना जेरै बुंनो थाङोब्ला फिथा हासुं बिदिनो फि था एन्थाब फिथा एंख्रं होननाय जायो फिथा एन्थाबखौनो आरो जोंना ओ जायखौ बुङो ओ थाव थावनि सिथाव होननानै बुंङो आरो फिथा लावदुम ओमफाय बेफोरबायदिनो जोंना जेरै लारुफोर बायदिसिना रोखोमनि माने जोंङो फिथा बानायो आरो नों थां बिदिनो बानायनानै जोंना ओ फिथा सौरायखौबो बेदर फिसाखौ जिबायदि माने ज' ज' जालाय लायो थिग बेबायदिनो जोंना बे फिथाखौबो बिदिनो बिनि न' बिनि न' माने लिंलायलायनानै साहा लोंनानै माने ज' ज' जानाय बेखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां आरो जोंना माने जालाय लायनाय जायो नैबे जोंनि ओनसोलावहाय आरो नोंथां ओ दा आङो मागो फालिनायखौ नै जोंनि ओनसोलावहाय माबायदि फालियो बिनि बागैसो नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायनो सानदों आरो नोंथां औ जोंनि नैबे ओनसोल ओनसोलावहाय मागोखौ माने आं दानि बुंलांखानाय बायदिनो गोबाङानो माने बिदि फालियो नैबे जोंनि ओनसोलाव आरो जायखौ बुं जोंङो जों भेलागुर बे भेरागुरखौबो जोङो बानायनाय जायो मागोआवहाय बेलागुर बानायनो थाखाय जोंनो नांग्रोगोन सिगाङावनो जिगाब एबा नारा। जों बेखौहाय बुथुमनानै लानांगौ आरो नोंथां। बुथुमनानै लानायनि उनाव जोंनो नांगौ औवा। ओ बे औवाखौ जों गोसोबायदि ओ बिदिनो ओ सय दाल बिदिनो सात दाल आद दाल बेफोरबायदि दस दाल बिसदाल बिदि होनो हायो निजिनि गोसो। जोङो जे बेखौ बिदि गायनानैहाय जोङो ओ नाराखौ होनानै एबा जिगाबखौ होनानै ओ गासो गासो जों बेसेबांबा गोजौ बानायो आरो नोंथां। ओ बिदिनो बानायना दोनखाबाय मागोनि थाखाय नोंथां बानायना दोनखांनायनि उनावहाय जों जेब्ला सम जायो अब्ला जोङो बेखौ सावनो थाखाय एबा ओ जेरै दाउखा नुयि समावनो सावनांगौ होननानै बुङो गोदो गोदायनि आबै आबौमोना। बिदिनो जोंहा दाउखा नुयि समावनो दुगैनांगौनो मागोनि दिनावहाय। बिदिनो जोंहा दुगैबाय दाउखा नुयि समावनो दुगैनानै जोङो बेलागुरखौ सावनो थाखाय बिदिनो धुप धुना लाना थांनाय जायो। लोगोसे ओ हि गोथार लानानै थाङो हि गोथार गाननानै थाङो। बिदिनो जोंहा भेलागुरखौ सिगाङावनो ओ खुलुमग्रोनानैसो गिंनानैसो जोंहा लागायना होनाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो जोंहा लागायनानै होखांनायनि उनाव बिदिनो फैबाय फैनानै ज' ज' बिदिनो बिनिबो न' बिनिबो न' फिथा सौराइ सावनायखौ जों नुनो मोनबाय। बिदिनोहाय जोंना जेरैहाय सेख्ला लामाखौबो दाउखा नु-नुयिनि सिगां सिब नांगौनो आरो मागो दानावहाय। ओ माने ओ बिदि होननानै बुङोमोन गो दोनि आबै आबौ मोना बेनिखायनो जोंनि ओन-ओनसोलावहाय बेफोरखौ मानियोमोन आरो नोंथां। ओ बिदिनो जोंहा दाउखा नुयि समावनो खोमसि खोमसिनो सेख्ला लामाखौबो सिबनाय जायो। सिबनायनि उनावहाय जोंना जेरै जोंनि बिमाफोरा
औ।
हरनि ओ ओ बिब' बिनानाव बिदिनो गासैबो माने ज' ज' फिथा सौराय ओ सावलायलायनायखौ माने जानो थाखाय फुङावहाय रेडि जायो आरो नोंथां। बिदिनो जागोन जानानै जोंहा न'आवबो जाबाय बिदिनो उनावहाय गुबुनफोरखौबो न' खाथिनिफोरखौबो साहा लोंनो लिङो आरो नोंथां। आथिखालावथ' जोंना बेफोरबायदि लिंलायनायसो जायो। ओ गोदोनि दिनाव जोंना बेफोरबायदि लिंलायनाय बारा गैयामोननो नोंथां माने ओ फिथा सौराफोरखौबो माने बिबथिंयोसो मोननो आरो दानि जुगावथ' जोंना बेफोरबायदि गैला। माने बिबथिंनाय होननायानो गैला मानो होनब्ला जोंना आथिखालनि सुबुंफोरा गोबां लाजिसै। बेफोरबायदि बिथिंनानै जाला। औ नोंथां बिनिखायनो जोंहा लिंनांगौसो आरो लिंबासो फैगोन लिङाबा फैया आथिखालनि सुबुंफोराहाय मागोब्लाबो। बिनिखायनो जुदि नोंस्रा माने ओ जानो जाहोनो गोसोब्ला माने लिंगोन लिंनानै माने जाहोगोन आरो नोंथां। बिदिनो जोंना ओ फिथा सौराय जालायनानै मागोआ बिदिनो मागोनि सानाहाय बिदिनो बारलाङो। ओ अब्लाबो जोंना ओ मागोनि साना ओ बारलाङिनि सिगांनो जोंना गोबां नेमखान्थिफोर फालिनाय जायो। जेरै जोंना ओ फानसन लाखियो बे फांसनफोरावहाय जोंना बिदिनो गथ'फोरखौहाय गथ'फोरनि रोंगौथिखौहाय माने खोन्थिनो थाखाय मोनसे ओ मा होनो बेखौ हाबाफारि लायो आरो नोंथां। जेरै खेला दुला होयो खारनाय बारनाय बेफोरदि होयो आरो मोसानायबो लाखियो। माने मागो फोर्बोनि मुंजों लोब्बा लाखिनानै बे माने ओ फोर्बोखौ माने बे माने उम जायखौ बुङो जोङो ओ जेरै खेला दुला होनाय। बेखौ जों माने मागोजों लोब्बा लाखिनानै लाखिनाय जायो आरो नोंथां। ओ बेनिफ्राय जोंना बेफोराव जोंना गथ'फोरा थुलुंगा मोनो जेरैहाय ओ गोसो गुदुं जानायफोरा बेफोरावनो जेन देरहायोब्ला माने थुलुंगा मोनसिनो नङा होमब्ला नोंथां? ओ बिनिखायनो जोंना जेरै रनसाय लिरनाय बादायलायनाय बेफोरावबो जोङो बाहागो होयो बे माग गोनि समावनो मोनसे फानसन लाखिनानैहाय थिग बेबायदिनो जोंना बे बेफोरजोंबो माने बेफोरखौबो जों माने मागोजों माने लोब्बा लाखिनानै फालिनाय जायो आरो नोंथां। गोबां जायगायावनो जायो दां माने जोंनि ओनसोलावबो जायो गुबुन जायगायावबो खोनानो मोनो खि बैसागोनि मागोनि नामावहाय मोनसे फांसन दं होननानै जों खोनानो मोनो आरो नोंथां।
बिदिनो जोंहा बिनि अनगायै मागो समावहाय जे जायखौ बुङो जों बाथौ फुजा नोंथां। जोंनि बर'नि बाथौ जों बे बर'नि बाथौ फुजायाबो जोंना मागो समावनो जायो। ओ माने जोंनि बर'नि बाथौ होननानै बुङोब्ला जोङो ओरैबायदि माने बाथौ फुजायाव आर'ज गाबो जेरै जोंना बर'नि बाथौ बाथौ गुदि सेरावहाय आफा बोराइनि बाथौ सेराव जोंना आर'ज गाबो आरो बै आर'ज गाबनायाव जोंहा ओरैबायदि गोसो बोयो सुबुंफोर खौहाय जेन जोंना बाथौ फुजायाल' नङा जोंना गोबां फोरबोफोरावबो जोंना आर'ज गाब गाबनायखौ नुनो मोनो। अब्ला जोंना नैबे मागो दाननि बाथौ आर'जआव जोंना माने ओ गासै सुबुंफोरा थानानै मागोनि मुङावहाय गोदान बोसोर मुङावहाय गोबां मानसिफोरानो थुगिलाङो खुलुमहैयो। जोंना बै बाथौ फुजाया जायोब्ला आसामनि गासै स्कुल फोरानो माने बन्द' थाजोबो आरो नोंथां माने बेखौ आसामाव माने गनायनानै लाबाय जोंनि बर'नि बाथौखौ।
औ
नोंथां अ नोंथां बिदिला नोंथां जोंना दोननायनि समाबो जाबायमोन। ओ दोनथ्लायनोसै होमब्ला नोंथां।
औ दे बिदिबा नोंथां उनाव लोगो मोनैसिगोन औ।